हेलौ औ औ खोनादों ना नोंथां?
औ औ खोनादों मो-मोजाङैनो खोनादों नोंथां आंनि माथोखौ खोनादों ना?
औ आंबो मोजाङैनो खोनादों नोंथांनि माथोखौ होनबा नोंथाङा दा मा खालामनानै दङ?
आङो ओरैनो जेनेबा सानजौफुनि ओंखाम जाखांनानै ओरैनो गोलांना दंथ'यो नोंथां नोंथाङालाय मा खालामदों?
आंबो दा ओरैनो मा होनगोन बायजोआव जिरायनानै दंथ'यो दसे सम।
औ
ओ थ' होमबा नोंथां आं गुबै खोथायाव फैनोसै ओ नोंथांनो आङो कल हरनायनि गुबै जाहोना जादों ओ दाथ' दैज्लां बोथोर ओ दैज्लां बोथोर आरो मेसें बोथोर जों फिनोब जेब्ला बोथोरैब लानानै बोथोर सोलायो अब्ला जोङो मा होनगोन माबायदि माबायदि रोखोमनि जोङो आसार बानायनाय जायो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन मानो हाया जानो जेनेबा आसार होनोब्ला दैज्लां बोथोराव जोङो ओ दा दैज्लां बोथोराव बांसिन जोङो थाइजौ आसारखौनो बानायनाय जायो आरो थाइ थाइजौ आसारखौ बोरै बानायो होनब्ला ओ जोङो गिबियावनो ओ जेब्ला थाइजौआ ओ थायो एबानि बिजिरा राया गोरलै लै बे समाव जोङो थाइजौखौ ओ थाइजौखौ हानना लायो हाननानै जों बे जेनेबा धुला बाला ओ एबा बिनि आथाया खारनाय बायदि मोजाङै ओ सुना लानाय जायो आरो दैजों सुना लानायनि उनाव जों बेखौ ओ जेनेबा दैया रानजास ओ राननाय बायदि हुगारो एबा फोराननाय जायो आर रो दसे ओ बेनि उनाव जों बेखौ ओ हायो आरो खायसे खायसे गोलाव गोलाव हायो खायसे खायसेया थुमफ्रु थुमफ्रु बिदि हायो आरो हानायनि उनाव जों बेखौ ओ मोनसे आइजेङाव एबा दाबोरफोराव ओ संख्रै, हालदै मोजाङै जेनेबा फोननानै मोजाङै नांनाय बायदि बेखौ फोननानै ओ दसे खोबना दोननाय जायो आरो औ बेनि उनाव बेखौ जोङो ओ बोखाङो बोखांनानै जों बेखौ सान्देंगा ओ एबा जेनेबा मोजाङै राननाय बा बार हाबनाय बायदि जागायाव ओ फोराननाय जायो आरो सान्दुं गोसायाव बेनि उनाव जों जेनेब बा ओ सान्दुं गोसाबा जोङो सानसेयावनो बानायनो हायो मालाबा जेनेबा सान्दुंबो गैया जायो नालाय जेनेबा बि बिदिबा जोङो अखानायै अखानायै बानायनाय जायो आरो जेनेबा जोंहा दा ओ थाइजौआबो जेनेबा एसे रानबोबाय नालाय मोजाङैनो बेनि उनाव जोङो थाव थावखौ जोङो फुदुंनाय जायो आरो ओ खायसे खायसे जेनेबा सारायाव थावखौ फुदुंनानै ओ थावखौ जेनेबा थाइजौ ओम ओमफाय थावखौ बयामाव ओ सोना दोनो आरो बिदिनो आरो खायसे खायसेया साराय खौ सारायाव थाव गुदुं फुदुङो फुदुंनानै बेनि उनाव ओ थाइजौ थाइजौखौ होयो आरो होनानै एसे बिदिनो एरो एरो ओमफाय जा नांगौ बायदि जेनेबा ओ संख्रै, मस्ला मस्ला होनबाथाय जेनेबा गोदै जिरा, जिरा जेनेबा सामब्राम गुफुर बानलु गुन दै ओमफाय पाइम इदिनो ओ जा जा नांगौ गावबा गावनि गोसो मा होयो बिदि होयो आरो होननानै बिखौ मोजां यैनो एरो आरो एरखांनायनि उनाव बेखौ ओ ब्ला बेखौ जोंना नायनाय जायो आरो नांअ नाङाबाथाय होबावबाय नांबा बेथ' जाबाय जेनेबा ओमफाय बेखौ जोङो ओ गुसु जानो होयो आरो गुसु जाब्ला जों बेखौ ओ बयामाव सोनाय जायो आरो बेखौ जों माने मोजांङैनो जेनेबा एवनाय जाखाबाय नालाय जाजाखायो आरो ओमफ्राय जेनेबा नोंङो बे गोबाव जेनेबा गोबाव समनि थाखाय जानोबा जों एसे भिनिगार होनाय जायो आरो बे सेवि बायदि ओमफाय बेखौ जोंङो भयेमा मारि थेना दोननाय जायो आरो ओमफाय बिदिनो
अम।
जोंङो सानफ्रोमबो बेखौ सान्दुङाव दसे- दसे दसे -दसे मा होनो दिहुननाय जायो आरो सान्दुाव बे जेनेबा हामा जायाथो एबा सेवै सेवै बिदि जाथों होननानै। ओमफाय ओमफाय बिदिनो जेनेबा थाइजौल नंङा जों जेनेबा गोलोम बोथोराव गोबां जेनेबाैसा थांङा गोखै बेसाद मोनो ओमफ्राय बिदिनो जेनेबा थाइजौल नंङा जेनेबा- जेनेबा निमबु खारजि बेफोरखौबो जों बानायनो हायो आरो जेनेबा गोजां बोथोर होबाथ आंथ दा मिथिला। नोंथाङा इसे फोरमायनो हागोन नामा जेनेबा गोजां बोथोर एबा गरम बोथोराव मा आसार बानायनो हायो।
औ हागोन दे मानो हाया जानो द होमब्ला जोंङो गोलोम बोथोर होनबा जोंङो गोबाङानो मा होनगोन गोबां रोखोमनि थाइजौ बानायो जेरै नोंथाङा बुंनाय बायदि थाइजौ आसार आरो जोंना गोलोम बोथोराव खान्थालबो खान्थाल खान्थालनिबो सम जायो खान्थाल थायनायनिबो थ जों खान्थालजोंबो आसार बानायनो हायो। द होमबा आंङो खान्थालनिखौ एसे बुंनो सान्दों आरो दा होमब्ला जोंङो गिबियावनो जेब्ला खान्थाल फिथाइया थायो अब्लाहाय मा होनगोन बारा एसेबां राथ'व ना थ' बेखौ दसे माने साननैसो सम एसे रानो थाखाय थाखाय एबा बांद्राय गोरलैखौबो नंङा एसे रानायनि उनावहाय जाय बेखौ जोंङो हाननानै लायो आरो ना। दं हाननानै लाखांनायनि उनावहाय जे जोङो बेखौ मोजाङैनो सुयो ओमफ्राय सुनानै बिनि आथाफोरखौ मोजांङैनो हुगारनानै सायाव जोंथुनु बिनि मा होनगोन बिगुर बेखौ बिगुरखौ बोखारनानै लायो बोखारना लाख सुखांनायनि उनावहाय जे जोंङो बेखौ खनसे आरो सुफिनो जाहाथे माने बिनि आथाया खारो बिनि थाखाय सुफिना लायो सिगांग्रो ओमफाय आरो बेनि उनावहाय जे बेखौ जोंङो ओ फिसा फिसा मानगोन थुख्रायाव हायो आरो हाखांनायनि उनावहाय जे जोंङो बेखौ ओ सान्दुुङाव दसेनि समनि थाखाय जोङो फोरानस्रोनानै दोनो आरो ओमफाय बेखौ ओ सान्दुाव फोरानस्रो-स्रोखांनायनि उनावहाय जे जेब्ला बियो एसे रानस्रो जायो बेखौ लाबोनानै जोङो थावखौ फुदुंना लानाय जायो बे थावआवहाय जे जोंङो गोबां रोखोमनि मस्ला होयो जेरै नोंथाङा बुंनाय बाय दिनो ओ सामब्राम गुफुर होयो बानलु होयो आरो जिरा होयो। ओ बिदिनो बायदिसिना मस ला होनानै जोंङो थावखौ फुदुंना लायो आरोना ओमफ्राय फुदुंना लाखांनायखौ जोंङो जिथुुनु बे मा होनो खान्थाल बे फोरानस्रोनाय बेखौ जोंङो मोनसे ओ बयाम लानानै बे ब-बयामहाय जे जोंङो खान्थालखौ सोयो आरो ना सोखांनानै जिन्थुुनु जोंङो बे थाव फुदुंना लानाय आरो थाव फुदुंनायाव जिन्थुुनु मस्लाफोर होनाय बेफोरखौ दसे गुसु जाहोखांनानै बेखौ जोंङो जि जायगायाव जों खान्थालखौ होदोंमोन भयामाव बेे बरा भयामावहाय जे जोंङो बे थावखौ सोना होनाय जायो आरो ओ बे थावखौ सोना होखांनायनि उनावहाय जे जोंङो बे खान्थाला सेवैनि थाखाय नोंथां बुंनाय बायदि भिनेगार होननाय मोनसे ओ जोंना आगजु दङ बेखौबो जोङो एसे होना होफानाय जायो आरोना जाहाथे बे खान्थाल आसारा माने उनावहाय जे सेवहै-हैयाथों एबा गाज्रि जायाथों बेनि थाखाय जोनो भिनेगार बो होफानाय जायो थ' बेखौ हो ओ गासैखौबो होखांजोबनायनि उन उनावहाय जे जोङो ओ बे बयामनि मुख्राखौ जों गोरायै मारिनानै ओ सानदुंङाव सानफा एफा मा होनगोन होस्रोनानै होबाय थानांगौ आरो जाहाथे जोंना खान्थाल आसारा जानो थाखाय मोजां जाह हैयो एबा जानो थाखाय गोथाव जायो बेनि थाखाय जोङो माने सानदुुङाव सानैसो दोनथ'नाय जायो आरो ओमफाय बेखौ उनावहाय जे ओ सान्दुङाव होखांनायनि उनावहाय जे जेब्ला बिनि जानो थाखाय सम जायो अब्ला जोङो बे खौ बख'नानै जायो आरो जोङो नुनो मोनो दि मा होनगोन गोजां बोथोराव जोंना जलपाय जायोना जलपाय फिथाय बेखौबो जोङो जलपाय फिथायखोबो आसार बानायनो हायो जेरै मा होनगोन जलपायखोबो ओ जेब्ला फिथाया थायो अब अब्ला बेखौ रानो थाखाय जोङो सान्नैसो सम नेनांगौ जायो जेब्ला बिनि बेगरा रायो जेब्ला फिथाइया एसे रायो अब्ला जोङो बेखौ हाननानै हानना लाबोनानै सुनांगौ जायो साफा खालामनांगौ जायो जाहाथे बिदि मैलाया थाया थ' बेखौ साफा खालामखांनायनि उनावहाय जे जोङो बेखौ ओ गेजेर गेजेर हाखावनानै होनांगौ आरो हाखावना होखांनायनि उनावहाय जे जोङो बेखौबो ओ बेखौ दसे समनि थाखाय ओमफाय मा होनगोन दैया राननो थाखाय दसे जोङो दोनथ'नांगौ बेखौबो थ' बेनि उनावहाय जे जोङो बेयाव होनो थाखाय मा होनगोन मस्ला मस्लि जिथुनु दहाय होननाय बायदि जिरा ओ आरो सामब्राम गुफुर बानलु लु ओ आरो गरम मस्लाफोरखौबो होनाय जायो आरो ना सम लानानै थह बेखौ उनखांनायनि उनावहाय जाय मान जिथुुनु गुन्द्रा खालाम खाङो बेखौ माने साइदाव दोनथ'नानै जोङो थाव फुदुंनाय जायो आरो ना बेवहायबो ओ थाव होनांगौ जायो नालाय आसाराव थ' बेखौ जो ओ जोथुु माने थाव फुदुंनाय बेवहाय जे बे मस्लाखौबो ओ होफानानै गुदुं खालामो आरो थ बे ओ बे मस्ला आरो थावखौ गुदुं खालामनाय खांनायनि उनावहाय जे जेब्ला बे थावा जायो अब्ला बे थावखौ बोखांनानै गुसु खालामनांगौ जायो तह गुसु खालामखांनानै जोङो ओ जिन्थुनु माने जलफाय बेखौ रुनानै लानांगौ जायो आरोना थह रुखांनायनि उनावहाय जाय बे जिबा थाव मस्ला माबानाय फुदुंनाय बेखौ जोङो जलफायाव माने गलायनांगौ जायो आरो गलायखांनानै बेखौ मोनसे बयाम लानानै बे बयामाव सोनानै ओ जोङो बयामखौ गोरा मारिथोनांगौ जायो आरो बेखौ जोङो सान्दुङाव होबाय थानांगौ जायो आरोना जाहाथे बियो उनावहाय जे मोजां जायो आरो जाहाथे गाज्रि जायाथों बेनि थाखाय माने जों सान्दुुंआव होफा होफा होबाय थानांगौ जायो थ' बिदिनो गोबां रोखोमनि आरो आसार दंबावो जेरै मा होनो जोङो जाग्रा दावजो दाउनिबो आसार जानो हायो अमानिबो आसार सार बानायनानै जानो हायो। थ होमबा नोंथाङा मा मा आसार जाखां हो नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन नामा?
औ नोंथां बुंनाय बायदिनो आंबो बिदिनो जेरै दानि बुंदोंमोन अमा आसार एबा दाउनि आसार बिदिनो गोबां मोनजाबाय आरो जेनेबा ओमफ्राय जल पिआसार ओ निमुखा निमु खारजि आसार थाइजौ आसार सार बिदिनो गोबां मोनजोबबाय आरो माने गोसोबो थालाय लाङा
औ दा औ औ समा जाबाय औ औ दे होमबा दे गोजोननाय थाबाय